नोंथां औ नोंथाङा फ्रि दङ ना नोंथां?
औ दङ दे
अ बिदिब्ला नोंथाङा समदोंब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव राय लायनो होनना नोंथांखौ आं कल खालामनाय जादोंमोन।
औ नोंथां सावरायजागोन।
बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलाव आरो नोंथांनि न'खर राव आरो नोंथाङा लोगोसे गावनि देहाखौ माबायदियै जोथोनै लायो। एबा देहाखौ जोङो मोजाङै लाखिनो थाखाय नोंथाङा मा मा? ओ फिथाइ सामथायाइ जायो लोगोसे माबोरै जोथोन लाखिनो थाखाय जोङो गोथां मैगं थाइगं जानांगौ एबा जायो आरो माबाददि एक्सारसाइस खालामनांगौ एसे फोरमायनो हागोन ना नों थां औ बिदिब्ला एसे फोरमायना होनाय।
औ दा देहानि जोथोन होनोब्लाथ' जोंना गिबियावनो जोङो गावखौनो नं आव सांग्रां खालामग्रोनांगौ नङा होनबा नोंथां। दा गोदोनि जुग समखौ लानानै थांना बुंनो थाङोब्ला दा गोदोनि समनि देहायारि देहायारि आरो दानि समनि देहायारि दा गोदोनि समाव बै आबनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला बिथांमोननि देहाया जोबोद गोग्गोममोन एबा मावनाय माउनाय दांनाय बिसोरो जेबो जेेनामोनखौनो बुंजागोन जेेनामोन एबा बिदि मेंआमोन दानि समाव बांसिनखौनो जानाय लोंनायनि थाखायनो बांसिना मेंगुनाय एबा बायदिसिना बेराम जानायखौ जोङो नुनो मोनो। दा गोदोनि समाव बिसोरनि देहायारिया मानो मो जांमोन होननानै गिबियावनो बुंनो थाङोब्लाथ' बिसोरो ओ गोदो बिसोरो बांसिनानो जेरावखि जाया मानो बिसोरो थाबायनानैनो थाङोमोन जेसेबां गोज गोजान जायाखै मानो बि थाबायनानै थांलाय फैलाय खालामोमोन नांगौखि खामानियाव। एबा फालांगि खालामनाय समावबो बिसे सोरो बायदिसिना जेबो गारि मथर गैयामोन नालाय बेनि थाखायनो थाबायनानै दा जानाय लोंनाय बेलायाव बुंनो थाङोब्लाथ' बिसोरो मिथिंगानिफ्राय मोननाय मा एबा हाग्रानिफ्रायनो मोननाय मैगं थाइगं जेरैबायदिहाय ओ मुं लाजागोन मोननैसो जारिऊ बिलाइ। ए गुथा लाइ लाफा बायदिसिना गोदोहायथ' मिथिंगायाव जोबोद बांसिन मैगं थाइगंखौ नुनाय नुनायखौ नुनो थाङोमोन नाथाय दानि समाव एबा दानि समनि मानसिफ्रा एसेबां सिनायला एबा बिदिखौ मोननोबो थांला। हाग्रा बंग्रा सेफायनायनि थाखाय दा बिसोरो मिथिंगानिफ्रायनो बिदि नागिरनानै जायोमोन रुबायबायना जायोमोन। लोगोसेनो बायदिसिना बायदिसिना बिदि ना बायदिसिनाखौबो गुरनो थांब्लानो खबबाय खबबाय मोननानै बिसोरो बेफोरर खौबो जायोमोन। ओ बिदिनो दा बुंनाय आंथ' खोनानाय बायदिब्लाथ' गोदोनि समाव आबै आबौनि समाव ना बायदिसिनाखौथ' एवफ्रानाबालासिनो मैगंआव होखानायखौनो खोनायोमोन। ओ बिदि जानाय बेखायनो बिसोरनि देहायारिफोरा मोजां जायोमोन दानि समाव जाबायदि गुबुन गुबुन बेमार जायो बिदि बायदिसिना बेमारखौ गोदोहाय जानायखौ खोनायामोन आरो। बिसोरनि देहाया जोबोद ग्गो खोम थायायोमोन दा जेरैहाय जोङो सिखारनानै दै बायदिसिना लोंनांगौ गौ बायदिसिना गेस्टिक बायदिसिनानि थाखाय नालाय बिसोरनि समाव बिदि गैयामोन बिसोरो मिथिंगानि बेहायनो मोननाय मुवाफोरखौ जायोमोन नालाय। जेबो मुलि बायदिसिना होयनि थाखाय बिनि थाखायनो बेसोरनि देहाफोरा मोजाङै थायोमोन आरो दा दानि समाव नायनो थाङोब्ला बांसिन मानसिनि बेराम आजार जानायखौनो जों नुनो मोनो। बेनि थाखायनो जों गावनि गावबा गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिथनो थाखायनो बायदिसिना ओ जानांगौ एबा गावनो जोथोन लानायखौ जोङो नुनो मोनो एबा लानांगौ। जेरैबायदिहाय जोङो ओ फुङावनो सिखारनानै दै दुमब्रु लोंनांगौ मानोना दै दुमब्रुखौ लों बा जोंनि उदै एबा बायदिसिना देहायाव थानाय गाज्रि मुवाफोरा ओ बाहेर जालाङो आरो बिनि थाखायनो दै गुदुं लोंनांगौ। ओ लोगोसेनो जोङो जानाय लोंनायखौबो समजों लोगोसे गोरो नानै जानाय लोंनायखौबो जोङो नोजोर होनांगोन। दानि समावथ' जानाय लोंनाय होनोबाथ' दा मैगं थाइगंनि बेलायावनो जा फिथाइ सामथाइनि बेलायावनो जा बांसिन मुलि बा बायदिसिना हासार बायदिसिना बाहायनायखौ नुनो मोनो नालाय बेनि थाखाय औ सांग्राङै एबा मोजाङै लाखिनो थाखाय जों हाथाय बाजारनिफ्राय जुदिअबा जोङो न'खराव मावना जानो हायाब्लाबो ओ जोङो हाथाय बाजारनि फ्राय बायना लाबोनायखौनो जोङो बेखौ दै गुदुंजों सुनानै एबा बेखौ बायदिसिना जोङो जों मोजाङै बाहायनानै बेखौ जानो नांगौ आरो नोंथां। दानि समावथ' दा बेफोरबायदि बेराम आजारनि थाखायनो जोबोद देहानि थाखायनो बिदि गुबुन गुबुन ओ बासिनानै खुगा बासिनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। नाथाय जोङो दानि समावबो गोदोनि बायदिहायनो ओ मिथिंगायाव नागिरना मोननाय बायदिसिनाखौबो जोङो मुलियारि महरै बाहायनो हायो जेरैबायदि मुं लायोब्ला मानिमुनि बायदिसिनाखौ जोंना गेस्ट्रिक बायदिसिनानि थाखाय फुं समाव उदैखालि जायो ब्ला मोजां मोनो आरो लोगोसेनो ओ पाथर बायदिसिना जाब्ला जोंनि मिथिंगायावनो मोननाय ओ पाथे गाजा बायदिसिनाखौबो जोङो देनानै बिनि रोसिखौ लोंब्लाबो जोङो गावनि देहाखौ एबा बेरामखौ जोङो फा फाहामनो हायो आरो नाथाय गिदिर गिदिर बेमारानो जालाबाथ' जोङो फाहामसालियाव थांनानै फाहामनांगोन नङा होमबा नोंथां? ओ बेनि था खायनो जोङो दासिम दानि समावबो जोङो गावनि देहाखौ जोथोन लानो थाखाय जोङो जोबोद नोजोर होनांगौ जायो आरो लोगोसेनो ओ गोदोनि समाव जेरैबाय बेहाय आबै आबौमोना नागिरनानै जायोमोन मिथिंगानिफ्राय नाजों लोगोसे फिथाइ सामथाइ एबा मैगं थाइगं। बेफोरखौबो जोङो दासिमबो नागिरनानै जानांगौ एबा जोङो अरायबो बिदि हुदाखौ लाखिनांगौ अब्लासो जोंनि गायारिफोराबो मोजाङै थागोन ओ बिनि थाखायनो जों गाव गावबा गाव जोथोन लानाया जोबोद मोजां आरो नोंथां। दा नोंथाङाबो देहाखौ जोथोन लानाय एबा देहानि सायाव नोजोर होनाय एबा बेराम आजारनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला आं नोंथांनि सेराव फोरमायनि देहाखौ जों जोथोन लानो थाखाय मा मा जानांगौ आरो जों मा मा खालामनांगौ? बिनि थाखायनो जोङो देहा जोथोन लानो थाखाय थांना थानायनि थाखाय जोंनि देहायानो गुबै नङा होमबा? बेनि थाखायनो जोङो गिबियावनो गावनि देहाखौ बेमार आजारनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय जोङो दै फुङावनो थाबैनो सिखारनानै जोङो मोखां सुखांनायनि उनाव जोङो दै लोंनाया गोनांथार। मानो होनोबा दै लोङोबा नोंथाङा आगोलाव बुंनाय बायसा जों दै दुंब्रु लोङोबा जोंनि उदैयाव थानाय जा गाज्रि मु मुवा एबा एसिडफोर बेफोर जो बायजो बाहेर जालाङो लोगोसे जोङो दै गुदुं लोङोब्लाबो जों गेस्ट्रिकनिफ्रायबो आरायगं मोनो नङा होमबा बिदिनो जोङो दै लोंखांनायनि उनाव जोङो गावनि देहाखौ सानाय सुनायनिफ्राय रैखाथि लाखिनो थाखाय जोङो फुङावनो एसे गाव गावनि ओनसोलाव थानाय जोङो फिल्डफोराव जोङो एसे बेरायग्लांहैनांगौ खारहैनांगौ एसे एक्सारसाइस खालामनांगौ। जाखिनिखौ जों हायो जोङो फुङाव उसथाब सिखारनानै जोङो थाबायोब्ला जोङो मिथिंगानिफ्राय जोङो फ्रेस हावाखौ मोनो। बे फ्रेस हावा जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां बेनि थाखायनो जोङो थाबायथारनांगौ बिदि थाबायोब्ला एक्सारसाइस खालामोबा जोङो देहाया मोजाङै थायो आरो जोङो सानाय सुनायनिफ्राय आरायग' मोनो थिग बिब्दिनो जोङो देहाखौ आरो मोजाङै लाखिनो थाखाय जोङो गोथां मैगं थाइगं फिथाइ सामथायाइ जानाया जोबोद गोनांथार बिबदिनो जोङो फिथाइ सामथायाइ जायोब्ला जोङो फिथाइ सामथायाइनिफ्राय बायदि भिटामिन मोननो हायो जेरै ए भिटामिन बि सि बिदिनो जेरै जों गोखै जायोब्ला जेरै खारजिफोरखौ जायोब्ला जों सि भिटामिन मोना होनब्ला बिदिनो आपेल आंगुरफोरखौ थालिरफोरखौ जायोब्ला जों बिदिनो बेनिफ्राय फिथाइ सामथायाइनिफ्राय ए बि भिटामिनखौ जोङो मोनो जोङो देहायाव ए बि भिटामिन सि बेफोरखौ गोनांथार बेनि थाखायनो जोङो फिथ फिथाइ सामथाय जानो नांथारखौ जोङो फिथाइ सामथथायखौ थालिर थ जौ बेफोरखौ जोङो न'आवनो गायनानै गाव जानो हायो नङाब्ला जोङो हाथायफोरनिफ्रायबो लाबोनानै जानो हायो जोङो हाथायफोरनिफ्राय लाबोयोब्ला जोङो जोङो फिथाइ सामथाइखौ डाइरेक्टलि जानो नाङा मानो होनोब्ला बेयाव गोबां जोङो मुलिफोर सेवैनि थाखाय फिथाइया मोजाङै थाब थाबाय थानायनि थाखाय गोबां जोङो मुलि सारनायखौ स्प्रे सारनायखौ नुनो मोनो बेनि थाखायनो जोङो देहाखौ रैखाथि होनो थाखाय गिबियावनो जोङो दै गुदुं जों सोमना लाग्रोनांगौ। बिनि उनाव जोङो मोजाङै हानानै जानांगौ नङा होमबा नोंथां? बिब्दिनो जोङो गोथां मैगं जानायाबो गोनांथार बेनिखायनो जोङो गोथां मैगं बुङोब्ला जों मिथिंगानिफ्रायनो गोबां गोथां मैगं बिलाइ फोर मोनो जेरै जोङो लाइ लाफा गुथा गुत्रा थुनथुनि मानि मुनि पेदिलथा बेफोरखौ जोङो जानाया गोनांथार जोङो मानिमुनि मुनि फेदेलेथा जायोब्ला जोङो उदै सानाय बेफोरनिफ्राय जोङो रैखाथि मोनो। आरो जोंनि देहाया मोजाङै थायो आरो जोङो गोबां रोखोमनि जोङो गोथां मैगंनिफ्राय जोङो प्रटिन मोननो हायो बेनि थाखायनो जों गोथां मैगं जा जानांगौ आरो जोङो गावनो आबाद मावनानै जोङो गोथां मैगं जानो हायो नङा ब्ला दानि जुगाव जोङो हाथाइ बाजारफोरावबो गोबां रोखोमनि जोङो गोथां मैगं थाइगं मोननो थाङो ओ नङा होनब्ला नोंथां
उम
खोनादोंना नोंथां? औ बेफोरखौ जोङो लाबोनानै मोजाङै साखोन सिखोनै जोङो दै गुदुंआव सोमना दोननानै मोजाङै सुनानै जोङो संना जानांगौ नङा होमबा? लोगोसे जोङो गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय गुबै जाहैबाय जोङो निसा बुस्थुनिफ्राय अरायबो जोङो गोजानाव थानांगौ निसा बुस्थुआ एलक'हल बुस्थुआ जोंनि देहानि थाखाय जोबोर गाज्रि मानो होनोब्ला बेफोरखौ लायोब्ला जोंनि लिभार किदनि बेफोर गासैबो गाज्रि जाजोबो बेफोरो जौ लोङोब्ला अ जोंनि लिभार किडनिया गाज्रि जालाङो आरो लोगोसे हां लानायाव जोबोर खस्थ' जायो बिदिनो बिरि सिगारेट सादा बेफोरखौ जोङो जायोब्ला जोङो बैसोफोरा जोङो बैसो जायैयावनो जिउ खोमानो गोनां जायो बेनि थाखाय नो जोङो देहाखौ जोथोनै लाखिनो थाखाय जोङो बेफोर निसा बुस्थुखौ लानो नाङा नङा नंगौना नोंथां आरो लोगोसे जोङो सम सम देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जोङो गेजेर गेजेर जोङो आयरन नि तेबलेत भितामिन नि तेबलेत जानो नांथारगौ आरो जोङो लिभारनि थाखायबो जोङो डाक्टरा बुंनाय बाय जों भिटामिनफोरखौ सम सम जानो नांगौ हब्लानिया जोंनि देहाया गोगो यै आरो सावस्रियै थायो
लोगोसे आरो जोङो सम सम जोङो जुसफोरबो लोंनांगौ थाइजौनि जुस थालिर आफेलनि बेफोरनि रोसि दिहुन्ना जोङो लोंनो नांगौ होमब्लानो देहाया जोबोद मोजां थायो नंगौना नोंथां औ बिदिब्ला नोंथांजों आं दिनै देहानि थाखाय देहाखौ मोरै लाखिनांगौ गोबां बाथ्रा मिथिना मोनबाय नोंथांजों रायलायनानै आङो गोजोन्नाय मोनबाय बिदिबा जोंनि आयदाखौ एसेयावनो लाखिथ'नोसैनाा नोंथां
औ नोंथा आंबो नोंथांजों रायज्लायना जोबोद फोरमायलांबाय बेनि थाखाय साबायखर नोंथां
औ जाबाय गोजोन्थों नोंथां